हेल नोंथां।
हेल हेल
औ नोंथां खोनादों ना?
हेल खोनादोंना नोंथां?
हेल नोंथां खोनायाखै नामा आंनि गारांखौ?
औ खोनादों नोंथां?
अ
नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोना दों खोनादों नोंथां।
ओ माने एसे नांथा नांथा फैबाय दों औ औ बे दिनै ओ सावरायनो लानाय बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि फोरबोफोरनि बागै खोनादों दा नोंथां? हेल' हेल' हेलौ नोंथांनि रावखौ खोनाफैथाराखै आङो।
औ औ खोनादों नोंथां दे बुं?
औ दिनै रायलायनो नालाय बाथ्रायानो जाहैबाय फोर्बोफोरनि बागै आरो
औ जागोन उम
औ औ बे फोरबो होनो नाथाय जोंनाथ' बे ओ जेनेबा पुजा ओ बैसागो ओ मागो बेफोरबायसा जाहैबाय। औ ओ ओ जेनेबा ओ बैसागो फोर्बो मागो फोर्बो बे काथि गासा फोर्बो जोंनि फुजा फोर्बो जेनेबा नोंथांनि ओ ओनसोलावलाय बे बैसागु फोर्बोफोरखौलाय माबायदि फालियो?
जोंनियाव हा ओ जोंनियाव हाय बेबायदिनो गोसैबो फाल बोनाय हिसाबै दिनै एबो एनो फालिदो आरो जेरैहाय फार्स्टआवहाय फार्स्ट थावहाय मोसौ मो सौ बैसागु
औ
ओमफ्राय गोखा गोखै जानाय
औ
ओमफ्राय इनि उनाव मानसि बैसागु
औ औ
बिदि फालिबोयो आरो।
औ आरो जेनेबा औ बुंलाय नोंथां।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिंलाय बोरै फालियो।
जोंनिथिंजाबो बिदिनो जेनेबा फार्स्टावनो जाहैबाय मोसौ थुखैनाय। बिदि। ओ मोसौ थुखैखालिनो बिदि ओ हरावहाय बे ओ बैग्रिसु ओ बिदिनो। नारें बिलाइ बिदिनो माबा माबि हा हाग्रा बंग्रा एसे सावो आरो लामायाव। जेनेबा बेमार आजार फैनो हायि दा बिदि मानियो आरो।
उम उम उम।
औ बेनिफ्राय बेनि अखानायै आरो जाहैबाय बे। फुंखा जानाय गोखा गोखै जानाया जोंना। बिदि। बे जाहैबाय आरो बिनि उनाव आरो जेनेबा बाथौ दुमनाय। बेफोरबायदि फालियो आरो जोंनियाव औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बे सागोनि अनगा मा मा फोरबो फालिबावो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा।
जोंनि ओनसोलावहाय जेरैहाय मागो।
औ।
ओमफ्राय काथि गासा फोरबो।
औ।
इदिनो बायदि बायदि फोरबो फालियो आरो।
आतसा। बे ओ मागो फोरबोआवलाय मा मा फिथा सावो होनदों नोंथांमोननि ओनसोलावलाय।
जोंनि ओनसोलाव इदिनो मा होनगोन इखो सिथाव। एन्थाब। थावनि सिथाव। बेफोरखो सावो आरो। अ। लारु नारेखलनि लारु। सिबिंनि लारु। ओमफ्राय एन्थाबाबो सिबिंनि। नारेंखलनि एन्थाब। बेबायदि सावो आरो। नारेंखलजों बानायनाय। लारु। सिथाव
दाव हमनाय
औ
बिफोर खो बनायो आरो
अ
ओमफ्राय नोंसोरनियावलाय ओ मा मा सिथाव बनायो नोंसोरनि ओनसोलाव
जोंनियावहाय जोंनियावहाय बे लावदुम फि दा बानायबाय ओमफाय बे थाबाथ' सिबिंनि मोनसे थाहैबाय नालेंखलनि मोनसे थाहैबाय बे आरो गुरजोंबो बानायनाय जायो आरो बिदि अ आरो थावनि थाव आरो बे नारेखलनि लारु सिबिंनि लारु ओ बिदिनो अननि लारु बिदि बानायो आरो
उम
औ आरो बे सौरायाइफोरखौ देबाय
ओ ओ सौराय
औ
ओमफ्राय ओ नों सोरनि ओनसोलावहाय गोखा गोखा गोखा गोखै मैगंफोरखौ मखो मखोहाय जायो संनानैहा?
गोखा गोखैयावहाय गोखा गोखैआव बे फुंखा आरो मा मामोनथाय आं एसेबां मिथिया माने नोंथाङा मिथिगौबा फोरोंबायना हो आं एसेबां मिथिया
आंबो आंबो एसां इदि माबा नामफोर खौ बारा मोनहाजोबनो हाया आरो ।
औ
ओम
अतसा
ओमफ्राय ओ नों नोंसोरनिया नोंसोरनि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबो फालिनायावहाय ओ न'खर न'खर रंजानाय बाजानायफोरखौलाय दासिमहालागै सोलिबाय दोङ ना गैया नोंथांमोननियाव
औ नोंथां दासिमबो सोलिगासिनो दङ बे न'खर न'खर रंजानायालाय
ओ ओ ओ।
दासिमबो सोलि गासिनो दङ
उम।
ओमफ्राय नोंथाङाहा ओ बैसागो फोरबोखौ फालिनानैहा बोरै मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ बैसागो फोरबोखौ फालिनानैथ' जोबोद मोजां मोनो जेनेबा बैसागो फोरबोआव बिदिनो ज' ज'यै बयबो रंजा बाजा ओ माने मिनि खुसि रंजायो नालाय लोगोफोर ओ गथ' गथा उमबाय माने उन्दै उन्दै जाहैबाय बिनानाव फंबाय आ बिदिनो। ओ बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदिनो गासैबो सैबो ज' ज' रंजायो नालाय औ औ। खुसि मोनो आरो मोजां मोनो बिदिनो। गासैबो ज' ज' जानाय लोंनाय बिदिनो जयै लोगो मोनजोबलायनाय जायो नालाय गासैखौबो बिदिनो मोजां मोनो आरो।
उम उम उम।
औ बे नों थांमोननि जा बे काथि गासा फोरबोखौ फालियो होनदोंमोन ना।
औ।
काति गासा फोरबोआव मा मा खालामो नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
आं खाथि गासा फोरबोखौ
औ।
जोंनि ओनसोलावहाय काति गासा फोरबोखौ सिगाङावनो जेनेबा दुब्लियावहा ओ इदिनो बुट दिप धुना इफोरखौ लांनानै हाय माने मोनाबिलि मोनाबिलि समायाव जेनेबा ओ ओइ बे साथि साथि लाबाय ओमफ्राय साथियावहाय ओ धुनाखौ लाबाय धुनाजों लोगो से फिथाइ सामथायबो लाफायोना एसे ओइ बावनो थाखाय गय गय लासिगोन ओमफ्राय थालिरबो लायो । फाथै गय फाथै ओमफ्राय बुधबा लासिगोन एसे ओमफ्राय नारेंखल एसे लासिगोन थालिर एसे लानानैहाय मोनाबिलि मोनाबिलि समायावहाय सान हाबनायनि सिगां सिगांहाय हांनानै फुजा हैसिगोन आरो जोंनिया ।
औ औ औ नोंथाङा मालाबा हैफेरबाय नामा बिद दि?
आंथ बिदि होरिफेरनाय जायाखै माने दासिमहालागि हांफेरनाय जाथ'वा खै आरो ना ।
औ औ औ ।
औ ओमफ्राय ओ थाइसे थाइनैबो बावो आरो जोंनिथिंहाय ।
अ थाइसे थाइनै माने आङो बु जिना मोना
थाइनै माने बे मा होनगोनलाय बेखौ थाइसे थाइनै माने रांबो ओ रांबो रां बो बावनाय जायो आरो जोंनिथिंहाय । उम ।
औ औ औ ।
उम ।
नोंथांमोननि थिंलाय ए बे फोर्बोखौलाय फालियो ना फालिया?
औ फालियो जोंनिथिं जायबो जोंनिथिं जायबो बिदिनोसै बे कार्तिक आसा खालि बे ओ साथिफोरखो लाबाय साथि थाव फाला बेफोरखौ लाबाय लानानै बे ओ जं फारबाय ओ बिदिनो जेनबा थालिर बिफांखौ एसे एसे हास'नानै बेयाव ज'ङाव थुबाय ओमफाय बिदिनो ओ इदिनो बहुद गाजि बिदि प्रसादफोर बावो आरो । एनिफ्राय जेनेबा नर न'नि बाख्रि थायोना जोंनिया बर' हारिना
उम ।
औ बे बाख्रियाव ओ दाउ बिदि हाथारो आरो मासे बेनिफ्राय उनाव बिदिनो बे साथिफोरखौ थोखि सोगि होखांनानै बे फोथाराव लांनानै बिदिनो माबायो आरो लगायना फैयो आरो जोंनि थिंजाय बेफोरबायसा आरो ।
ओ
औ
थालिरा थालिर दंफां गायनानैहाय बे सा औवा आरि ज' खालामो
औ औ औ
मोनाबिलि समायावहाय लामायावहाय लामायावहाय साथिखौ सावो आरो न नि न'नि लांगोनाय न'नि लांगोना मोखाङाव
औ औ औ
औ
ओं
अ ओमफ्राय ओ नोंसोरनियाथ' जेनेबा ओ मोसौ मोसौ फोरबो फालियो होनदोंमोन दा? ओमफ्राय मोसौ फोरबो मोसौ फोरबोखो मादि जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव मादि फालियो बेखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ बे मोसौखोथ' जेनेबा ओ बे थाराय दिग्लिथि बिलाइ बेफोरखौ खोनादोंमोन नोंथाङा? औ औ बेफोरखौ लानानै बे लाव फान थाव आरो हालदिनि माला बानायो आरो जेनेबा हास'नानै फिसा फिसा हास'नानै बेफोरखौ जेनेबा मोसौ फोरनो गानहोयो आरो बे दिग्लिटि थाराय बेफोरखौ लानानै जेनेबा मोसौखौ बुज्राव बुज्राव थुखैयो आरो आरो ओमफ्राय मोनायाव लाना फैनानै बे ओ जेनेबा मोसौ बिफोरखौथ' हेगारना होबायना बिदि खालामनानै मोनायाव लाना फैनानै बे ओ फागा बावो गोदान फागा बावो इदिनो फालियो आरो जोंनिथिं बिदिनो फालियो
औ नोंथां
अ जोंनिया टाइमाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला
औ औ जागोन औ दे आं रोङा बिदि खा उम